क्टर रिं माथो रिंनाय खोनाया?
कबा नथुन ाइ नयो मान खामाया दा माने बर'आव‌ अनलि बद' ए आइ निसोना माने एक दिनर आासान मानलु खोनायाखै औ खोनोबाय।
देलाय खोनायानो माथो होनदां।
दा खोनायाखै? दा खोनायाखै? हेरफन लादों हेरफन।
ए।
लाबोबाय।
माइदि लाबोखो?
गोसोम।
जाखांबाय?
जाखाबाय दहायनो ओमफ्राय बोरमा बेदर जाबोबाय।
माबादि जानोखौ?
उम सोलै मोनसे जाबायबा।
बेदरल ना ओंखामबो
ओंखामखो जालांखादोंमोन ओंखामानो थावखाया दहायनो बासियासो
मा
हा
दफायदोंमोन आरो दफायदों
ओमफाय
बे मानो बुंनो मोनायाव मानो बुंदो‌ नोंसोरो होनना बुंलायबाय खै गैयालै दालिल' ओमफ्राय दहायनि लाब्रा।
उन्दुबायमोन?
उन्दुबायब्रा आङो। दासो मोनफैदों गारि सालायदोंमोन। खोनादों? उम मोजां मोनबाय अखा हादों।
हागोना हाया।
हानोबो हागौ खोमसिबालाय?
उम
दासो फैलाबायदों।
दहायनो दानदों ब्र ओमफ्राय आरो दासो। थाबाय दसे
उम
मोनखांनानै आरो मामिखौ उन्दुहोबा दसे गोबावनो उन्दुआखैमोन इयो।
मुलि जाहोनांगौमोन।
लायाखै
उन्दै मानसियालाय थगायनानै जाहोआबा जायो नामा? ओइ थावखौ होफिननांगौ थावखौ होफिन थाव गोथाङा खावनानै हो। थाव गोथांफ्रा गोथाङै हो होन्दों खानानै होफिन।
फुनांगौसोमोन गाव खानाया दहायो। माबा हांगोमोर जानानै दुगै होनाया।
बे गैला आं लानायालाय?
नोंनियाव गुंग्राय नांनायसो।
नांगोन आंनि गुंग्राय।
खालि हांगोमोनल जायो बिनाव
दा आरो मा हांगोमोनल जायो।
जायगायावनो माबा दंलायो एम्फु सुमु जाला बायोना?
जालाबायो आं नुबाबो जायो खोमा बियो दा जालाबाय थासिगोन। आरो गोजौआव आं पकेटआव दंमोन गावनि बे लआ बैयाव
आं मेना मेना मेला माला लंफेन हुदाया दुगैनोसै आं बे जिफोरावबो दंमोन मोनसे फिसानो एम्फौ सुमुआव गावनियाव आंनियाव
माबेयाव नोजि गलहेब फेनाव
बे बहानो फहर गोनाङाव आं बारायानो जेगाव दोनदोंमोन ना
ए।
बेनाव
मान खालामैबा अखा हानाय बोथोरखायनो
होम
खस फ होनदां खसखौ लाबाय दुइस'
ए मोनबायबो।
बै फैगौ फैगा मेरला
बायनांगौ
बाय नांआबा बिखौ
नंआबा बा गाव फाननायनि सोना ओरैनो
बिसोरो मोनसे म मोनसे आफादनिफ्राय लाबोखानाय ब्रा
ओमफ्राय फाननांगौ नोंसोरनिया
ओम फाननानैबो फैसाखौ माखासे हरनांगजाङसनो
मोनसे।
बेथ'नो जया
हा
सासे मानसिया मोनसेल' मोनो ओमफ्राय जोंनि बैथ' फिसा फिसायै लाग्राया बेबायायदि मोनसे मोनो आरो लाखायोबा बेखौ
किर
होम औ। नोंसोर गुन्दै लाफैदों
हा।
दहायनो लायदोंलै दखानाव
खोनाया
कारखोना माखो होनदां
सोर आं सिखारदों
औ फन
ओम
उदुआखै रावबो।
औ उन्दुथ'आखैमोन बिसोरो
दाखै
कारेन गैया
दंखानानै दंगासिनो
कारेन थाब्ला मोजां ए रामरायखांबा थांबा दा बै गोजौआव सादमिट होननाय खिथागोन बे सादमिट खालाम
दानहर खांनानै
और आं‌ दा थांना‌ दान्नो‌ रिंगटोन दा 'र साबमिट खालामनायखौ औ फेस आव ल थुनांगौ। ओंखारखायो आंना जाजोब्बाय साबा ओमफ्राय हैइ ओ मा होनो इदिखौ थाफानानै रायलायनाय बायदि जानांगौ नङाबा बे मानसिया हमाबा बेखार जायो ओरै उम
माबोरै
बेखार जायो ओरैनो बै मानसिजों खिथाहरखानांगौ। होननानै
आमफ्राय गोदान लायरायफिननो‌ मोना?
ओंहो खमायबोयो माखासे फ्रा बेकारसो ब्रा औ भुनो मोनजोबगोन थां लायलायनो नो‌ मोना होनदां दा मिनिथोंल' मा होननांगौ?
दस ना होमबा एगार' ना बार'?
दस एगार' बारबानो दानहर।
बुंहरग्रा ससमान बुंहरा
उम
उननिस थाखा माबा जाबावबाय फै टेल आसि थाखा जाबाय उम
आसिथाखा
सोरनावबा रायज्लायथाबा जसिगमोन दा रायज्लायनो मोनबावलासो नै।
सानसेयावनो सानसे मालाय नोगद बुरजा बुरजा मोनो खोमा रायलायबाय थानायफ्रा।
उम आं थावर थांनानै थादोंलै।
हा
आंहा थावरनि थाखायनो‌ थायो। थावारानो नाङा। दा बेयाव नोंजों रायलायखांनानै सोरबा सानैसो नाव मेसेज हरबावगोन आं। आंनाव हरदो होनोमबथाय' हरफिनखायो।
मा
दा नोंजों रायलायखांबा सोरबा ग्रुबाव मिसेस हरबावगोन आं सोरबा सानैसो आंनाव हरदो होमबाथाय हरसै होनदां।
ए नों हरजाबावो?
हा
गोदान फैबाय गोदान
आरो इदिसो जागासिनो
ए बे साबाखौनो साबमिट खालामबाय थायोबा गोदान फैयो।
आजाया माला फैगोन होनदों?
सप्तासे थानानै ना मा होनदों होमा।
फैबाय दे दानहरदो आमफ्राय फायम' खालामनानै लादो गाबोन रायलायनोसैलाय।
उम।
उम दानहरदो दे।
दानहद।